हेल' औ खोनादों नोंथां औ दङ आं मोजाङैनो नोंथां
औ आंबो मोजाङैनो दं
औ
जों दा सावरायनो सानदों औ नानि बागै
औ दे मुरलाय नों
ना ना बेखौ जोङो माबोरै फिसियो नोंथाङा बेसे फोरमायनो हागोन ना
औ नाखौ हाय जोंहा नखराव बिदिनो जोंहा फुख्रिआवनाय दं बेवहाय जोंहा औ बायदिसि सिना ना हेगारो आरो बेवहाय जेरै कुरियानो गा रौ मिरगा बेफोरखौ बेहाय औ कमलकाट फिथिग्रि साइना फिथिग्रि बेखौहाय हगारो आरो जोंहा बिदिनो औ बिदिनो जोंहा न'आव बिसोरनो जेनेबा आदार जेनेबा हाथाइनिफ्राय गलानिफ्राय मोनोना बेवहाय बायनानै बायनानै लाबोनानै बेवहाय होफैयो आरो जोंहा फख्रियाव आरो जेब्ला जोंफोरो न'खराव सेरेबबो मावोना सेरेब मावनानै बिनि अफ्रिखौहाय बे फख्रियाव हैयो आरो बिसोरनो आदार होनो थाखाय आरो बिदिनो गुन्दैफोरखौबो होनाय जायो
औ जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै नाया बहुत रोखमनि ना दं जेरै जा पानि ना ओ मिरगा ना फखा ना खावै ना सें ना गोरि ना जेरै बैथियालि ना होनो ज जोङो बर'नि औ आरो जेरै फिथिख्रि ना जेरै मावा ना लोथो मावा जेरै जोङो फुख्रिफोराव हेंगारनो थाखाय जोङो ओ जेरै बेफारिफोरा जेरै फाननो फायो जेरै खौसो जोङो फुख्रिआव एगारनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
खौ जोङो बेफोरखौ ना फिसाफोरखौ जोङो फुख्रियाव बाहायनाय जायो जेरै जोङो आदार आदार होनानै गुन्दै एबा जोङो खामफोर होनानै जेरै बेफोरखौ जोङो बेयाव फिनाय जायो जेरै जोङो बा फेराना होनब्ला थ जै जोङो बहुत रोखोमनि ना दङ जेरै ओ जेरै फिथिख्रि मावा ना जेरै आं जेरै गुबुन गुबन रोखोमनि ना।
औ। औ। औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां जेरै जोङो फुख्रिफोराव हेंगारनायखौ जों बायनानैसो हेंगारनाय।
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो आरो बिदिनो जोङो औ औ नाखौबो बिदिनो जोङो जेन ब्ला नाखौथ नआवल जानो जोङो जेब्ला बेखौ हेगारा बेवहाय जेनेबा। जोङो ओ बे। फोरनोबो। फानहरो आरो जेब्ला रांनि ओं ओं। रांनि आंखाल जायोना नखर। जेब्ला बेखौनो जोङो रां ना खौ फाननानै फैसा मोनो बेवहाय जों बाय दिसिना गावनि नांगौ जानाय खौ बाहायनाय जायो आरो।
औ नंगौ थारैनो गौ जेरै जोङो रांनि आं खा जायाब्ला बेखौ। फाननो गोनां जायो जेरै बेफारिफोराबो बायनानैबो। बोनानै जेरै जोंनि फुख्रिनि। फायबाय फाननो लाङो औ। बुंनो थाङोब्लाथ गोबां रोखोमनि ना दङ।
बिदिनो नोंथाङा मा मा नाखौ जानो? ओरैनो मोजां मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आंथ नाखौ जेरै जों बुंनो थाङोब्ला जेरै मेरिका ना जेरै ना फिथ। फिख्रिफोरखौबो गोथाव मोनो आङो जानानै। मोजां मोनो आरो दाथ बुंनो। थाङोब्ला दैज्लां बोथोर जों दैज्लां बोथोराव जोबोद ना मोननाय जायो। बुहुत रोखोमनि ना मोननाय जायो जेरै उम जेरै दैमानिफ्राय फैनाय ना मोननाय ज जायो जेरै ना खान्दा जेरै ना थुरि जेरै ना बोथियालि औ एंखावरि गांजेमा आरो सिंग्रा ना जेरै ब गोबां रोखनि जों ना मोनो। आरो जोङो बे ना फोरखौ जोङो जायोब्ला जेरै मैस्था जोंनि बर'नि सिनायथि जेरै जों मैस दा खांख्राइफोरखौबो मोननाय जायो जेरै दैज्लां बोथोर होनब्ला
औ नंगौ नोंथां लानोसै द
नाफोरजों खांख्राइफोरजों मैस्था खांख्राइ नाफोरखौ जोङो जानानै जोबोद गोजोननाय मोनो जेरै जोङो मोजां मोनो जोंनि देहाखौबो मोजां मोनो जों जानानै। औ बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां रोखोम जानाय जाजानाय मेग खद दङ जों खारै मैगंफोरखौ
औ औ जेब्ला लाइ लाफा खारै जायोना अब्लानिया बांसिन नाखौ होब्लाहे गोथावसिन मोनो आरो बिदिनो नोंथाङा मजो मा ओंख्रिजों जानानै जेब्ला माखौ मोजांसिन मोनो नाखो? मा ओंख्रिजों जानानै बांसिन?
आं मैस्थाफोरजों बांसिन साबजानाय मोनो। मैस्था खाददै खारैफोर जों आङो जानो मोजां मोनो जोबोद मोजां मोनो आं जानो। दाथ' दैज्लां बोथोर जों गांजेमा खौ जोबोद नागिरनो थाङो । जेरै जों गांजेमाखौ नागिरना लाबनानै दैमा फोरनिफ्राय जोङो बा थोन देनाय एबा जों सावथाबनानै ओ सिफ्लेलाबायनानै बाथोन देना फोर जानाय जायो ओंखाम गुदुंफोरजों
औ नंगौ नोंथां बिदिनो गांजेमा खौहाय गोदो जेरैहाय मोनोमोन बिदि दा आ थिखालाव मोननो थांबांला आरो बिदिनो इसे ओ
थाङोब्ला बेसंगालिनि बेसंगालियाव बाथामना थायोमोन आ गोलनि दिनावथ' औ जों बेखौ जोङो बोखा जोङो हमनो थाङोमोन जेरै जोङो बेनि बिदैफोरखौबो बाथोन देनानै जानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङाबो मोनजाबायना नोंथां।
औ गांजेमाखौ मोनजादोंमोन आगोल। हाय नाथाय दा आथिखालाव मोन बांला नालाय दा मोन जानो एसे खम जाबाय आरो देग्लायहाय मोनजायाखै आरो बिदि।
औ थारैनो। जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला बर'नि जोंथ' जेरै जों बाजारफोरनिफ्राय बायनानै जायो नाफोरखौबो बरफनि ना जेरै जों सालानि ना होनो बेफोरखौ जों बायना जानाय जायो बांसिनानो जों बर' माहारिया
आं फुख्रिफोरनि अनगायैबो औ नंगौ नोंथां आं बे सालानि नाखौसो बांसिन मोजां मोनो आरो बेवहाय सुआवबो एसे खम ना पंकस ना जेरैहाय पंकस नाजों बिदि जों थाव बिलाथि होनो ना जायखौ बेजों जाबा बांसिन साबसिन गोथाव मोनो आरो बे फुख्रिफोरनिसाय बे फुख्रिफोरनि नाया आरो एसे सुवआ बांसिनना बेवहाय
औ औ जेरै जोङो ना बुङोब्ला मागुर नाफोरखौथ' मागुर ना सिंगि ना बेफोरखौबो जों दाना जोबोद
औ औ बे आरो उम
औ आरो जोंनि थाखाय सेंना सेंना बुङोब्लाथ' जों बर'नि थाख खाय जोबोद मोजां आरो बेमार आजारफोरावबो जोबोद मोजां जेरै जोङो सेंनाखौ फलें बिलाइ एबा नोसोन बिलाइफोरजों रुदुमनानै जानांगौ जोबोद मोजां जोंनि देहाया थाजिम जायो
औ बेखौ बाथोन सेफ्लेनानै जाबाबो गोथ थावसि मोनो आरो जेंनाफोरखौ औ जेब्ला गरम बोथोर समाव जे ब्ला माइ गायनो थाङोना दुब्लियावहाय बेवहाय फुङावहाय बा बाथोन मोनजाबा ओंखामस
औ औ नंगौ थारैनो औ दाथ' दैज्लां बोथोर हामब्ला जोबोद नानि आंखा खालानो गैया नोंथां
औ नंगौ नोंथां नाथाय बेवहाय औ नाथाय जोंनि जायगायाव गोदोहाय जेरैहाय नाखौ बांसिन मोनोमोन नाथाय दा बिद दि दुब्लिफोराव दा बिदि मोननो बारा थांबांला आरो औ
सो आगोलनि दिनाव ओं जों नुनो मोन बोदिंदि नाफोरनि आंखाल गैया जेरै जानाय लोंनायनि आंखाल गैया दानि जुगावबो जानाय लोंनायाबो आंखाल गैया थेवबाबो एसे बांनो हमबाय दानि जुगाव आगोलनि दिनाव साबसिनमोन जेरै ना मोननायफोराबो साब फ्रेमोन दानाथ' जेरै ट्रेक्टर हालेव बेयावनो थैजोबनाय जायो
औ नंगौ नंथां थारसैथा बेवहाय मानसिफोरा गोदोहाय दि नाखौ बांसिन दुब्लिफोराव गुरनानै लाबोनानै आरो बिद दिनो नाफामबो देनाय जायोमोन आर
औ नंगौ थारैनो जों आरो ना फिसाफोरखौ नाग हम देनाय जायो
औ । बिदिनो दा मोननोबो थांबांलाना दा
औ नंगौ नोंथां औ आगोलनि दिनालाय साबसिनमोन दानि दिनखौ दानि जुगखौथ जोबोद सोलायबाय
औ
बुंनो थांङोब्ला आगोल ना खांख्राइनि आंखालानो गैयामोन जेरै ट्रेक्टर फोरजोंसो हा
औ औ नंगौ नोंथां बिदिनो आगोल आरो खां खांख्राइफोरफोरखौबो खननो थांङोमोन गााथाफोराव बिदि
औ नंगौ थारैनो जेरै जोंङो खांख्रायफोरखौ खननानै जेरै खबाइफा खबाय एफा जों जेरै लाना फायोमोन औ आरो नाफोरखौबो गुरबानो हग्लाबला बायबानो जों मोनोमोन जेरै एंखावरि गांजेमा बेफोरफोरखौ जों मोनोमोन जेरै नाथुर ना फिथिख्रि ना बें साना
औ नंगौ नोंथां
औ
बिदि औ आं आरो थाइगिरजों नाजों जानो बांसिन मोजां मोनो ओंख्रिजों बेवहाय अनलाजों जानो अनला संबाथाय दा गोथ समं मोनो बिदि
औ थारैनो बुंनो थांङोब्लाथ' जों बर'फोरा थाइगिरफोरजोंबो बांसिन जायो दैज्लां बोथोर सफाय
औ आरो बि औ बिदि आरो सानदुं गोसा जाबोला औ मैथाजों जानो मार गोथाव मोनो आरो आरो बिदि
औ नंगौ दाथ' बुंनो थांङोब्ला बांसिन मैथाजों जायो जों बरफोरा दाथ मैथानि दिन औ दैज्लां बोथोर होनब्ला जोंनिया बर'फोरा बांसिन नाजों मैथाजों बिराद गोथाव मोनो जानो।
औ नोंगौ नोंथां।
औ बुंनो थाङोब्ला जोङो फिनाय ना होनोब्ला बेफोरनो आरो जेरै रौ मिरका कमलखात फौका ना जेरै ना फिसा लोगो मावा नुनो मोनो आरो जेरै जों फानहरनाय जायो जेरै जोङो रांनि गोनांथि जायो औ बुंनो थाङोब्ला जोङो नानि बागै जोबोद बुरजा दोङो आरो जों बुंसनोनो हाया नानि बागै
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङाबो नोंथांमोननि थिंबो बि-बिफोरबायदि ना मोनो जानांगौ नोंथां
औ नंगौ बि दिनो जोंनि जाबो जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि जाबो बिदिनो मोनो।
औ नोंथां दाथ' जोंना समाजा बाय उनाव सावराय दोनसै बिदिब्ला नोंथांस नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाब दे दे औ दे बिदिनो उम